खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो अ फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
आं नोंथांनो फनहरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आबादनि जोङो मा मा आबाद मावो बेफोरखौ नोंथांजों इसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांआ सम दंना?
औ दङ नोंथां।
औ ओ दाथ' दैज्लां बोथ औ नङा ओमबा नोंथां?
औ
ओ बे दैज्लां बोथोराव जों मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ गुबैयै ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला होनोब्ला माइयानो गिबियाव थाहैग्रोयो। ओ ओ माइखौ माबोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो गिबियावनो खोथ खोथिया फोनो थाखाय ओ खोथिया फोनो थाखाय दोनखानाय माइ थायो नङाब्लाबो जोङो बाजारफोराव थांनानै बायनानै लाबो ओ बेनि उनावहाय बे माइसालि मा माइग्लि माइखौ ओ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै ख्रि एबा दैमाफोराव ओ ब्रै बा बा साननि थाखाय सोमनानै दोनगोन।
औ
बेनि उनावहाय ओम बेनि उनावहाय बेखौ ओ सानसे बोखांनानै फोरानगोन। ओ बेनि उनाव जोङो हाखौ हालेवनानै ग्लेब ग्लेब हाब्रु
औ
मोसौजोंबो हालेवजायो नांगोलजोंबो हालेवजायो जोङो मोसौ मोसौजों हालेवोब्ला नांगोलजों हालेवग्रोनानै, ओ खामार होगोन बेनि उनाव मोजाङै हाया रुयोब्ला
औ
मोजाङै हाया रुयोब्ला जोङो मै होनानै, ओ खोथियाखौ फोनाय जागोन आरो ना नोंथां?
ओ जोङो गोबां आबाद मावनो औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ! औ ओ बिदिनो जोङो, गोबां आबाद मावनो नङा होनबा माइल नङा जोङो गोबां, ओ मैगं थाइगंनिबो इफोरा खेथि मावनाय जायो। ओ बिदिनो औ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोङो खोथाफोरनो जोंनो माइ ग्लि नांग्रोगोन नङा होनबा नोथां, ओ औ बे मायग्लिखौ जोङो फुराना माइखौबो दोननो हायो आरो बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबो जोङो आरो औ ओ फाथो बस्थायाव सोनानै, आ दंग एबा फुख्रिफोराव जोङो सोमनानै दोनो थामबा हरब्रैनि थाखाय औ बिनि उनावहाय, जोङो बेखौ बोखांनानै ओ गुदुं जानो थाखाय बा बे माइ राननो थाखाय जोङो, ओ हायाव ल'खबनानै बिदिनो थालिर बिलाइ एबा थास बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो ओं बेनि उनावहाय बेयो जेब्ला गाजा बेरगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै मोजाङै हालेवनानै दुब्लिखौ मोनहोनानै जोङो खैथाखौ सारना फोना होनाय जायो आरो ओ औ बेनि उनावहाय, ओ मास मोनसेबा मास मोनै, थानानै बे खोथियाया जेब्ला जौगोन अब्ला जोङो बेखौ दै दुब्लियाव गायनो हानाय जायो आरो
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो माबोरैहाय माइ गायो जेनेबा मा मा माइफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां, ओ जोंनि बिथिं, जायहाय मा मा माइखौ गायो होनना बुङोब्ला रन्जित ओ बिहारि बेफोर खौनो बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनो
बारा एसे गोबां बिबांनि हाबो गैया नालाय बिथिंजाय एसे एनै माइ गायनायखौल' नुनो मोनो ओ जोंनि ओनसोलथिंथाय थिंजाय हाफोरा जोबोरैनो गोरान बेनि थाखायनो गोबां माइ आबादखौ मावनो हाया
बिदिनो माइल नङा गोबां अफ्रा खेथिबो मावनाय जायो बिदिनो जोङो माइ गायखांनानै जेब्ला माइआ मोनगोन हाखांगोन अब्लाथाय जोङो बेसर मथे खौबो फोनाय जायो नङा होनबा नोंथां
लांदां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिहाय माइ हाखांनानै मटर एबा बेसर गायनाय जायोना जाया नोंथां
ओ जोंनि बे ओनसोल खिथियाव गोरान गोरानखा नालाय हाया बेफोर बेफोर मद टर ओ बेसर बेसर फोरखौहाय गोबां बेहायनो मावनाय जायो ओ मटर बेसरनि अनगायैबो ओ जिंखा भल भेन्दि बानलौ बिदिनो बायदिसिना गोबां बिबांनि मैगंफोरखौबो गाय गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि बिथिंजोंहाय नोंथांमोननि थिंजायहाय अ बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौहाय माबोरै गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलथिहाय बिदिनो माइफोरखौ हाखांनानै जेब्ला मोनखांगोन अब्ला जोङो जेन'बा बे माइ नाराखौ
औ
हेल'
अ नोंना ओ नोंनि माथोखौ मोजाङै रोखायै खोनाफैनाय जायाखै नोंथां ओ
औ दा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
औ दासो खोनादों
ओ बिदिनो जोङो माइफोरखौ हाखांनानै जेब्ला नारा जागोन बे नाराफोरखौ जोङो हाना ओ जेनेबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै खोनादोंना औ बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो टेक्टरजों हालेवनानै बेखौ सा फायै हाखौ मोजाङै हालेवजोबनानै जोङो बेसर फोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेसरल' फोआ जोङो गोबां ओ मैगं थाइगं जेरै जेरै पतल जिंखा जोगोनार लाव बे बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि मैगंफोरखौबो जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरो गायनायफोरखौ
औ
औ नोथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बांसिनानो टेकटरजों हालेवनायखौ नुनो मोनोना मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनो
ओ जोंनि ओनसोलथिंजायथ' बांसिनै ट्रेक टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलथिंजाय नांगोल नांगोल आरो मोसौ जों हालेवनायखौनो नुनो मोननो थांलिया होनबाबो ओ जेबो नुनो मोनना मोननोनो थांखाला माने जोंनिथिंजायहाय गासैबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवग्रा जाबाय ओ दानि दा जोंनि गामिनि न'खरफोरावहाय मोसौ हालि एसिखौनो नुनो मोनला खालि ट्रेक टरफोरजोंल' हालेवनानै मैगं थाइगं गायनाय बा माइफोर गायनायखौ नुनो मोनसै
औ औ बिदिनो गोबां ओ गोदो गोदाय हायदों न'खर न'खर गासिनाबो मोसौ फालि नोखायोमोन नालाय बिदिनो ओ गावबा गाव ओ जि एसे हा दङ' बेजोंनो हालेवनानै बिसोरो आबाद मावनायखौ जोङो खोनाबोनो एबा नुनो मोनबोदों आरो न'आव थां
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोनना?
औ हागोन जोंनि ओनसोलथिंजाय बांसिनानो पथल जिंखा भिन्दि बानलौ जोगोनार खांख्रिखला तिथा केरेला बेफोरखौ बां गोबाङैनो गायनाय जायो।
अ नोंथांमोननि थिगजाय बेफोर मैगंफोरखौहाय माबायदि आदबजों गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथाङा जेरै बुङावनो बिदिनो गायनाय जायो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंनि ओनसोलाव बांसिन गायनाय जायो आरो बिदिनो एसे एनै एसे एनै हाफोरखौथ' टक्टरजोंबो‌ टेक्टरखौ लिङाबा जों मोननाय जाया ना ओंखायनो सोरनिफ्रायबा मोसौ एबा खदाल फोरजों जोङो जावनानैनो गायनाय एबा फोनाय जायो आरो नोंथां
औ ओ
आबाद गायनाय जायोना जाया नोंथां
खोनायाखै नोंथां नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना हेलौ खोनायाखै नोंथां नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना
ओ खोनानाय जायाखै नोंथां नोंथां नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना
हेलौ
औ दासो खोनाबाय
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव थास थास'नि आबाद मावनाय जायोना जाया होनना सोंदोंमोन आं नोंथां
मावनाय जायो बारा गोबां बिबांनि मावनाय जाया एसे एसे ओरै एसे ओरैनो दब्लायसेफोर बेफोरबायदिल'
औ औ माबोरैहाय गायो
औ मोनथिगौ नोंथां थास'खौहाय जोङो गिबियावनो ओ थासनि खर' खर'खौ जोङो हा हा हास'नानै दोनग्रोगोन नङाब्ला नङाबोला फिसा फेंखा खौबो‌ गाय गायनाय जायो। ओ थास'नि जोलैखौ गिबियावनो थियारि खालामनानै लाग बेनि उनाव हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोल मोसौफोरजों हालेवनानै ओ बेखौ बेवहाय दायसेबो हाग्रा दोनालासि बेखौ साफा जेबो गोग्गो हाग्रा बंग्रा गैयालासे खालामखांनायनि उनाव बेखौ खदालजों फिसा फिसा हाख हाखर जावनानै बे हाखराव थास'खौ होनानै ओ सायाव हाखौ होखांनो बे हाखरनि सायाव थास' खौ होखांनानै बेनि उनाव हा होगोन। बेनि उनाव जिगाबजो खोबनानै होगोन। ओ बेनि उनावनो जोङो बेखौ ओ से दानबा से खावसे दान फोरनि उनावहाय थास' बिफाङा खिलिनानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि बेयावहाय थास'नि आबादखौ मावनाय जायो।
औ बिदिब्ला जोंओ समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंजों रायज्लायनानै गोबां मोनथिनो मोननि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोन बाय नोंथांनिसिम जोबोरैनो गो गोजोननाय थाबाय।
औ